हेल'
हेल' औ हेल' खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां
ओमफ्राय मा खालायदों नोंथाङा?
हेलौ
औ हेलौ
औ औ खोनादों
मा खालायदो नोंथां?
औ दङ ओरैनो जिरायनानै न'आवनो
आदसा ओंखाम ओंख्रि जाखांबाय होनबा?
ओंखामखौथ' जाखांबाय फुंनिखौ
आतसा नोंथाङा माने एसे सम होननायबां नोंथांनाव फंनैसो खोथासो सोंनो सानदोंमोन आरोना नोंथां
औ हागोन नोंथाङा मा सोङो
दाथ' बुंनो थांब्ला आबादारिनि दिन नालाय
औ औ
औ नोंथांनि बुंनायखौ एसे माने खोनायाखै माने हेलौ औ औ
औ देलाय बु-बुंनायसाय नोंथां
औ दासो बुंलाय नोंथाङा मा बुंदोंमोन आबादनि सायाव माबा मोनसे बुंनो होननानै बुंदोंमोन नोंथाङा
हेलौ
औ नोंथां नोंथांनि माथोआ माने खोनाफैआसै ना नोंथां नोंथाङा एसे साइद जाना हामगौ नामा
खोनादोंबा एबारो?
औ खोनादों दे
औ औ खोनासिगोनबा बुंजागोन नोंथां हेलौ
मा बुंदों नोंथां?
औ नोंथाङा जुदि खोनाबायबा बुंजासिगोन होनदों
औ दे बुंनायसाय नोंथां
औ औ
हेलौ
औ नोंथां नोंथांना माने नेटवर्कनि एसे प्रब्लेम फैगासिनो दं आरोना नोंथां
एबार खोनादों
औ औ औ खोनादों दे
औ दे बिदिब्ला बुंजासिगोन नोंथां नोंथाङा मा बुंनो सानदोंमोन
औ ना आं आबादारिनि बागैनो एसे सावरायनो सानदों आरोना नोंथां
औ औ औ
औ
एसे खाथियावलायजाबा मोजां जागौमोन नामा साउन्डखौ माने गोदोनाय बायदि खोनादों
आतसा
औ दासो खोनादों
खोनाबाय दा नोंथां?
औ औ खोनाबाय बुंलाय
औ दा आं आबादारनि बागैनो सावरायनो सानदों नालाय ओ
औ औ
माने आंहाबो माने एफाग्राब माने बुंनो थांबा एक्सपिरियेन्स गैयाना नोंथां
औ औ
स‌ आं जा खोनाखौ माने मोनथिगौ बेखौनो बुंनो होनना सानदों आरोना
औ औ नंगौ
दा जेरै माने आबादारि गायनो थाखाय माने माइ गायनो थाखाय जोङो जोबोद खस्थ खालामनांगोन आरोना नोंथां बेजों लोगो हालेवनांगौ बा आलिफोरखौ दाननांगौ
आरो बिदिनो माने जेब्ला माने जेब्ला खोथिया फोगोन अब्लानथ' जों माने जोबोद हासार होनो गोनां जायो
औ औ
दा बुंनो थांब्ला जोंनो हासार ना हासार नङागौमानि जोंना आबादा माने मोजां जाया नालाय
औ औ
बायदि रोखोमनि माने हासार होनांगौ आरो ना
उम
बेजों लोगोसे माइ गायनायावबो माने जोबोद खस्थ' जायो नालाय
औ
दैनि माब्लाबा दैनिबो माने प्रब्लेम जायो बा दा बुंनो थाङोब्ला अबेबा जायगा माने दैनि माने दैयानो गैया जायो आरो अबावबा माने दैया माने बांद्राय जाना होयो आरोना नोंथां
औ औ
आरो बेजों लोगोसे आरो हासार नङाबाथ' आजिखालिनि जुगा माने हासारजोंनो नालाय हासार नङाब्ला माने जोंनि आबादा माने मोजां जाया आरोना
उम उम
माने खोथिया फुनायावबो माने हासार नांगौ
औ
मा आरो माइ गायनायावबो हासार नांगौ
औ औ
ओमफ्राय आं नोंथांनाव फंसेसो खोथा माने सोंनो नागिरदोंमोन आरोना नोंथां
औ औ हागोन नोंथां सोंजागोन
औ माने नोंथांमोनाबोथ' माने आबाद माने खालामखायोना
उम उम उम
आं नोंथांनिफ्रायबो माने एसे मोनथिजानो लुगैदों आरो ना नोंथां
औ औ
नोंथाङा हायोबा एसे फोरमायसना होदों
औ औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांङा आंखौ बुंनो थाखाय खाबु होनायनि ओ जिहेथु जोंहा नै दा गायनाय फुनायनि दिन नोंङा होमबा दासान्दि जोंहाथ' फ्रायानो गायखांबाय बिदिनो जोंहा माने खायसे जायगायाव अखा गैयै बा दै गैयैनि जायगायाव जों जोंहा गायनो हायाखै नंङा होमबा दाबो ओ नाथाय मेइनलि जोंहा माने गुबैयै माइ गायनो थाखाय जोंङो मानि सायाव सोनारनो गोनां जायो अखानि सायाव नोंङा होमबा अखाजों सोननानैसो जों माइखौ गायो गोदोहायथ' जोंहा ओ बारहावाया आबहावाया मोजांमोन बेनि थाखाय माने समावनो अखा हायोमोन नाथाय दानि जुगाव माने नांगौ समाव अखाखौनो मोनला नोंङा होमबा? बिनि उनाव बिनि जाहोनाव माने गायनाय समाव गायनो मोनला बिनि थाखायनो माने जोंनि माइ आबाद मावनाया एसे माने जेंना गोलैदों आरो ओ गोदोहाय जेरैबादि माने ओ जि टाइमाव दै नांगौमोन बि टाइमावनो दैखौ मोनोमोन। जाउनाव हाफोराबो मोजां हासार गोनां थुलुंगोनांबा
माइ आबादनि थाखाय मोजांमोन। नाथाय दानि दिनाव हायाबो माने गेब्रोंलांबाय नोंङा होमबा? हायाव माने हासार होनानैसो खोथियाफोरखौ फोयो बेनि उनाव माइ गायखांनायनि उनावबो माइफोराव एम्फौ जायोब्ला बा माइआ मोजां जायाब्ला सोमखोर सोमखोर जायाब्ला बेवहायबो जोंङो माने हासार बाहायो आरो। बिनि उनावहाय जोंहा जुदि माइआ मोजां जायोब्ला जायबा माइ गायग्रा आबादारि बेफोरहा माने बिसोरनि न'खरा माने मुलाम्फा जायो आरो जुदिहाय बेखौ जोङोथ' सिगांहाय न'खरावनो माने लोगो नांनानै गामि गफायाव मानसिफोरजों सुबुरियाफोरजों लोगो नांना गायोमोन नोंङा होमबा नाथाय औ दानि समाव माने बिदि गायला माने बेखौ हाजिरा मानसि लागायनानैसो गायनो गोनां जायो। जिहेथु हाजिरा होयोब्ला जोंहा फैसा थाखा रां रु फा होनानैसो गायहैयो नोंङा होमबा जाउनाव औ माने जुदि जों बे आबादनिफ्राय जोंहा मुलाम्फा मोनाब्ला जोंहा जोबोर माने जेंनानि मोगा मोगि जायो जाउनाव माने माइ आबादावबो जोंहा मोनफ्रोम समावनो मुलाम्फा जायो बे नंङा नंङा नंङा होमबा नोंथां? माब्लाबा समाव जोंहा बेनि खहाबो जायो। बा माइ आबादखौ जोंङो खालामखांनायनि उनाव बेखौ जोंङो नानानै बेखौ जों बस्थायाव सोना दोननानै बा बाख्रियाव सोनानै नांगौखौ दोनबाय नांङैखौ जोंहा जों बाजारावहाय फानहैयो नोंङा होमबा बेखौ फाननानै जोंहा जा रां मोनो बेजोंनो जोंहा न'खर सालायो। बा जोंनि भारत हादरा गाहायै बा जोंनि आसाम बा भारत हादरा गाहाय माइ आबादनि थाखायनो सिनायजानाय नोंङा होमबा जों मेइनलि माने हादोरा जोंहा माइ आबादजोंनो सिनायजानाय बे मुलुगाव जिहेतु माइ आबादजों सिनायजानाय जेला बांसिनानो जोंनि हादराव माने आबादारि बा जों आबादजोंनो सोनारनानै थानाय मोनसे जोंहा हादोर। बेखायनो माने जोंनि गाहाय माने जोंनि रांखान्थियानो जा सोनारो जोंनि आबादनि सायाव। बेखायनो जों माने जोबोर माने नोजोर होनो गोनां जायो आरो जोंनि आबादखौ लानानै बा माबादियै जोंहा जौगा नांगौ मा होयोब्ला जोंहा जोंनि आबादा जौगागोन बा फसला मोजां जागोन बेखौ साननो गोनां जायो आरो। बेनि उनावहाय जोंहा बे मोननाय आबाद बा फसलफोरजोंनो जोंहा जोंनि जिउखौ खुंलाङो नङा होमबा नोंथां। जों जिहेथु जोंहा गामि गामियारि जायगाया बांसिन दङ जोंहा। सोहोर बा कलकारखाना दामिनफोर बांद्राय गैया होननानै बुंजायो नङा होमबा? सोहोरावसो बेफोरबायदि बांसिन दङ बेखायनो माने जों मेनलि माने जोंनि आबहावाखौ मोजां लाखिनांगोन। बा जोंनि हाफोरखौ गेब्रेंनायनिफ्राय रैखा खालामनांगोन। अब्लासो जों माने बिफां लाइफांखौ दानफायनो हानाय नङा। अब्लास सो जोंहा माने नांगौ समाव अखा मोनगोन। फसला मोजां जागोन नोङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
फसला ओ मोजां जायोब्लासो जोंहा जोंनि बे रांखान्थियाबो मोजां जागोन। जोंनि हादोरनि जोंनि बे ओ रां ओस जेनेबा जों गुबुन हादोराव जोंनि फसलखौ दैथायहरो नोङा होमबा? बे दैथाय हरनाय फसलनि बेला जों माने जायगायाव जोंहा रां मोनो। बा जोंनि हादोरखौ सालायलांनो थाखाय एसेब्लाबो जोंहा जौगानाय मोनो नङा होमबा नोंथां? बेखायनो औ औ बेजों लोगोसे जोंहा माने जेसे हायो एसे माने जों आबाद मावनायाव रासायनारि हासारनि जायगायै जोंहा मिथिंगायारिजों बानायजानाय हासार गोबोर हासार माबा माबि होनानै जोङो। आबादफोरखौ खालामनांगौ आरो नोङा होमबा।
औ औ
औ बिदिनो माने अब्लासो माने जोंनि बे फसलफोरा मोननाय फिथाइ सामथायानो जा मैगं थाइगंआनो जा
आ मुलै होआलासिनो जो खालामोब्ला माने जोंनि थाखाय मोजां जागोन आरो नङा होमबा?
औ नंगौ।
आं बेखिनिखौनो माने आं जिखिनि सम मोनबाय बेखिनिखौनो आं मान ने आं जेखिनि साननाय बेखौ नोंथांनि सिगाङाव बुंनानै होबाय। जोंहाथ थ' समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां? औ औ औ नों नों थांजों लायरायनानै जोबोर गोजोन्नाय मोनबाय नोंथाङा जे आं खौ बेफोरबायदि कल खालामनानै बेफोरबायदि सोंहरनानै आंखौ बुंनायनि खाबु होनायनि थाखै दे बिदिब्ला गोजोन्थों नोंथां।
औ नोंथां गोजोन्थों नों थांजों रायज्लायनानै जोबोद जोबोद माने गोजोन्नाय मोनबाय।
औ औ औ औ दे औ दे गोजोन्थों।
मानो